औ
खोदोंना नोंथां?
खोनादों औ
औ
आं दा फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नों नोंथाङा मिथिंगायारि खैफोदनि सोमोन्दै दान्दिसे सम रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला सावरायनोसै
औ
जोंनि बे भारत ओनसोल बा आसाम ओनसोलावहाय गोबां रोखोमनि बारहुंखा बांग्रिं बा सुनामि बिदिजों जोबोर मोगा मोगिनो जोंनि मिथिंगाया खैफोद फोराव गोग्लैयो नङासे
औ
दा बिनिखायनो जोङो बांग्रिं मावोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि न' बा जिउ बा दाउ अमा बेफोरो गोबां रोखोमैनो खहा जायो आरो दैबाना जायोब्ला जोंहा जोंनि जिउखौहाय जोङो रैखा खालामनो थाखाय सेफथि जायगायावहाय जोंखौ जों जोंनि न'खरनिबा गोबां सुबुंखौ सि पथि जायगायाव लांनानै दोनहैनांगौ जायो आरो दा बेनि थाखायनो जोङो जोंजों लोगोसे दाउ अमा मोसौ मोसा बेफोरखौ जोङो गारनानै थांनांगौ जायो दैबाना गिदिर गिदिर जायोब्ला दा जोङो बेनिखायनो जोङो जोंनि जिउखौल' रैखा खालामनो थाखाय जों सेफटि जायगायाव थाहैनो हायो जोंनि दाउ अमाफोरखौ जों लांफानो हायैलाय जोङो जोंनि बाना जानाय जायगायावनो गालांनानै जोङो ओम खहा जाजानाय खौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो माइ आरो बायदि हा गिसि खानाय दैबानाजों हा खुरखानाय बेफोरबायदिया जोंनि मिथिंगायाव गोबोद जोबोर खहा जायो दा खहा जानायनि बेलायावहाय जोङो मा मा राहा लानांगौ दा राहाया जों बिफां लाइफांनि थाखायबो जोंनि राहाया खमायलांबाय जों बिफां लाइफांखौ गोबां दानफायो गायफिना बिनि थाखाय जोंहा
औ
गोबां रोखोमनि माने लस जानानै फैबाय आरो सुबुं जों सुबुंनि थाखाय जेन'बा बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय गोनां
औ
जोंनि थाखाय दा बेनिखायनो जों बिफां लाइफांखौ गायनानै लानांगौ दा जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो ओम गोग्गो देहा मोननो हायो दा बिफांखौ जोङो गायनानै लाथारनांगोन आरो जों सुबुं माहारिया
नांगौ औ नोंथां बुंनाया सैथो
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव फोद जायो नामा बेखौ फोरमायहरदो
औ नोंगौ नोंथां नोंथाङा ओ सैथो खोथाखौनो बुंदों आरो जोंनि ओनसोलावबो आसाम होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि बे दैज्लां बोथोराव दाब दाब जायगायाव जोंहा गोबां बाना जायो जायखौ जों लोमसारनायनि गेजेरजों जोंनि हा जोंनि ज ओ गायनाय फुनाय जोंनि माइ आबाद फोथारफोरखौबो खहा खालामनायखौ जोङो नुयो आरो जोंनि आसाम आसाम ओनसोलाव जोंनि बे आसाम आसाम ओनसोलाव बांद्राय अखा हायो होननानै बुङोब्ला बियो जुन जुलाइ आगस्ट बे दान मोनथामा जोंनि थाखाय जोबोर माने गिलु बालु आरो बे बोसोराव माने बोसोरफ्रोमबो जोंनि बे ओनसोलाव माने बे समाव बा जुन जुलाइ आगस्ट टाइमाव गोबां अखा हायो नङा होमबा दाब दाब जायगायाव जायनि थाखाय लोम सावनानै जोंनि आबादफोरखौ सिलिंखार खालामो आरो जोंनि लामा सामा हान्था मेलाखौबो जोङो सिलिंखार खालामनायखौ जों नुयो आरो नोंथां।
अब्ला जोङो फारफ्रोमनिफ्राय बिथिंनिफ्राय जोंहा खहा जानाय खौ जों नुयो आरो जोङो खहा जानायखौ जोङो हमथानोब्ला जोङो गोबां राहा लानो गोनां जायो गभमेन्टआ ओ खौथि खौथि रां खरसा खालामनो गोनां जायो आरो जेरै गंसे ओ गंसे दैमाया जुदि हा खुरखाबाय थायोब्ला जोंनि हा हु सम्पति मोनसे न'खरा सिलिंखार जानो बारा गोबाव सम नाङा आरो दैबानाजों बेखायनो जों बेफोरनि फ्राय रैखा खालामनोब्ला जोङो ओ गोजौ गोजौ दामजों लोगोसे जोङो माने माथावरि होननानै बुङो जायखौ नङा होमबा बेफोरखौ जों होनो गोनां जायो आरो जायगा जायगा ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावथ' एफाग्राब जोङो ओ बिदि ओ बार हाब मानो दैबाना जानानै सिलिंखार जानायखौ जों बारा नुवा जोंनि ओनसोलावहाय आरो जोङो बैयो जोंनि धेमाजि आरो लखिमपुरावहाय बांसिना जायो आरो जोंनि बे आसाम ओनसोलाव। माने आसाम रायजोआव बे ओनसोलाव बांसिन अखा खा हायो जायनि थाखाय जोङो उरुणाचल हाजोनिफ्राय फैनाय दैया ओ गोबां माने हिमालय हाजोजों जेरै नांफानानै थानाय अरुणाचल हादाबसा जाया बेनिफ्राय जोंङो दैया गोसायो फैयो नालाय बिनि थाखाय जोंनि गोबां लोमसावफैयो जोंनि आसामाव। अब्ला जोंनि धेमाजि आरो लखिमपुरखौ जों मख'नो गोनां जायो आरो बांसिन अखाया बे ओनसोलाव जायो आरो लोगोसे बांसिन अ खहा सिलिंखारा बे जायगायावनो जायो आरो जोंनि ओनसोन सोलाव जोंनि बि टि सि हालामाव एफाग्राब जाया बेफोर रखम जायगो माने एसे एनै जायो जायगा ला जायगा बा बाक्सा चिरां
लोगोसे क'क्राझारफोराव जायो एसे एनै नाथाय जोंनि बे साइडआवहाय जाया आरो अब्ला जोंङो गोबां जोंङो बेफोरफ्राय रैखा खालामनोब्लाथ' जोंङो आरो जोंनि दै बानायाल' जोंनि बेयो मिथिंगायारि खैसार नंङा जोंङो नोंथांङा बुंलांबाय जोंङो बिफां गायनांगौ नोंगौ बे खोथाया सैथो जोंङो बिफांनिफ्रायसो जोंङो अक्सिजेन मोनो अक्सिजेननिफ्राय हां लानासो जोंङो मानसिजों लोगोसे जिउ जिबि गासैबो बे बुहुमाव थांनानै दं आरो रावबो जों मानसियाल' हां लाना थांना दोङो बे नंङा बुहुमनि गासै जिबि जिउ जिबिया जेरै गसाइजों सोरजि जाबाय गासै जिब जिबियानो हां लानानैनो अक्सिजेन लानानैनो थांना थायो आरो नोंथां अब्ला नोंथांङा एसे फोरमायनानै होबावदो जोंनि बे ओरैहाय मिथिंगाखौ जोंङो ओ खैसारनिफ्राय जों मानसि हारिया रैखा मोननो हायो।
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथांङा
औ खोनादों।
औ नोंथांङा एसे फोरमायनानै होबावदो।
जोंनि बे बि टि सि हालामावहाय
औ
जा दैबाना जानानै गोबां मानि खहा जाया होननानै जों मिथिगौ आरो जोंनि दा गोबांसिन दैबाना जायो होनोबा धेमाजि आरो चिरां
औ
चिरांङावबो गोबां रोखोमनि बाना जायो दा बे बानाजों लोगोसे जोंनि आबाद मावनाय आबाद मावनायाव जेरै दैबाना जायोब्ला आबादाव बाला सोखांफैयो
औ
बालासे थांनानै जोंनि आबादखौ खहा खालामलांङो।
औ
बिनि उनाव जोंङो मा राहा लायोब्ला जोंङो दैबानाखौ होबथानो हायो दा गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंङो बे बेखौनो सुबिदा नागिरनांगोन जोंनि सुबुं हारिया माबोरैबा माबोरै जोंङो बे माथावरि बा दै बानाजों खुरखा जानाय हाखौ मोजांङै लाखिफिननो हागोन बेफोरनि थाखाय जों राहाखौ लानांगौ सरखारा जोंनि थाखाय दा जोङो बे सरखारनिफ्राय रां रां आरजिफिननो थाखाय जोङो न'खर न'खर गावबुराबा गोरा गाहायनिसिम जोङो बुंफोरुरनानै लायनांगौ दा जोंहा जोंनि ओनसोलाव बाना जानायाव मा मा खहा जादोंमोन बेफोरखौ बुंनानै जोङो सरखारनिसिम जोङो बे लेखाखौ जमा हैनांगौ जोंनि सुबुंफोर खहा जाजानाय सुबुंफोरा दा बिनि उनावसो सरखारा जोंनि मा खहा जादों जोंनि बबे ओनसोलावहाय बाला अन्थाइ सोखांनानै दं अबे माथावरिया बायनानै गाज्रि रोखोमै जोंनि मुवा बेसादखौ खहा खालामदों बेनि थाखाय सरखारा लाहा राहा लागोन आरो बे जोंनि हैनाय माने लेखा फोरखौ बे गावबुराया जेन'बा जोंनि ओनसोलावथ' ओ मानिे सरखारियावहाय मावनाय जेन'बा ब्लक लेभेलावहाय बेफोरबायदि लाखिग्रा गोजौसिम दैथाय दैथाय हरग्रा साख्रि आवलाफोर थायो नालाय दा बेनो जोङो हैबा जोङो बेनिफ्राय एसे एनै राहाखौ मोनफिननाय जायो आरो सरखारारनिफ्राय जोंनि लस जानायफोरखौहाय दा बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि दैबानाजों लस जायोबा जों बेबायदिनो खालामनांगोन जोंनि नस जानाय जायगाफोरनि मानसिफोरा दा बेनिखायनो जोङो गावबुराबा जोंनि गामिनि गोरा गाहायनि सायाव जोङो बेखौ सोनारनानै थायो आरो जों सुबुं माहारिया दा बिसिनि सायाव सोनारनानै जोङो बे खामानिखौ मावो आरो मावनानै लायो जे अनसुंथाइनि थाखाय आरो
औ
जोङो सुनामि जायोब्ला जोंहा मा मा खहा जायो बेखौ नोंथाङानो एसे फोरमायहरदो नामा
औ नंगौ जोङो सुनामि जायोब्लाथ' जोङो गोबां सिलिंखार जायो जायो
उ
जायखौ जोङो सिलिंखार खालामलांनो बारहावाजों लोगोसे बियो जायनिफ्राय बे लैथोनिफ्राय बेयो सोमजिनाय बेयो मोनसे माने मिथिंगायारि जेंना सुनामिया जोंनि बे मिथिंगायारिजों लोब्बा थायो माने जाय मिथिंगायाव जुदि बार मोदाय फैयोब्ला बे बार मोदायनि दोहौजोंनो बियो दैखौ लोमसारबोनानै जोङो जोंनि बे माने मानसिफोरा रायजो थानाय गोजौ फारसे बे दैया दावबोयो आरो अब्ला जोङो सेकेणडआवनो बेयो बेसेबांबा किल'मिटार खारगोन आरो बे दैनि सुनामिनि माबाया बेयो बेसेबांबांबा स्पिडाव खारगोन आरो बेजोंनो जोङो रावबो बासायस्लाबनो हाया आरो गाव गावनि न' बां मानसि जिउखौबो जोङो बासायस्लाबनो हाया जायो बांसिनैनो बेयो खोनसे लागैनो जोङो लांखारनायखौ जों नुयो आरो
नुयो औ
ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव आसामावहाय एफा ओ बिदि जोङो सुनामिखौ जों जानाय खौ जों बारा नुवा जेरै बुंनो थाङोब्ला ओ जोङो मिथिनो मोनो जेनेबा जापान हादोराव जायनि थाखाय बांसिनै बिसोरनि ओनसोलाव बियो ओ सुनामिया बांसिन जायो आरो मानोना बिसोरो दैमा दिपाव बिसोरो बिसोरनि हादोरा दोङो जायनि थाखाय बिसोर बिसोरनियाव सानफ्रोमबो बांग्रि मावबाय थायो जायनि थाखाय बिथांमोननियाव सुनामिया बांसिन जायो होननानै ओ जों गोबां ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा फरायनानै जों मिथिनो हायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
अब्ला नोंथाङा जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौनावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
दे बिदिब्ला गोजोन्थों
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै